खुलुमबाय खुलुमबाय अ दङ दे फ्रियैनो
औ ओ दा नोंथांजों खेलानि सायाव सोमोन्दैसो रायज्लायनो सानदों
अ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ माने खेला होनना बुङोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो
औ औ
जों गासैबो जा माबा माबि गेलेयो जोङो बायदिसिना खेला दा बेफोरनि मादाव नोंथाङा मा मा खेलाफोरनि मुंखौ मिन्थियो खोनथानो हागोन नामा
ओम दा आंबोथ' मिथिनायाथ' जों क्रिकेट दं फुटबल दं भलिबल दं बे-बेफोर जाबाय जोङो नैबो गामि गामि एरियायाव बा टाउनफोराव
औ
बा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
इन्टारनेसनेल जों बारा नुनो मोना नङा होमबा नोंथां
औ औ‌ नंगौ नोंथां औ
फिगौसो बिदिबाय बेबायदि बेबायदि खेला दं होननानै दा जेबायदि क ख दङ खाबादि दङ हकि दङ।
औ
बे जों गेलेनोबो गेलेनोबो मोनाखै जे गेलेनायखौबो जों नुवा खै ङाना होनबा‌ नोंथां जेहेथु जोङो माबाव टेलिभिसनफोराव जों नुयो नुनो मोनो इदि खेलाफोरखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा जोङो बेबायदि खेलाफोरखौ मिथिगौ औ। नोंथाङा एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
अ खेलाफोरनि मादावथ' जोंबो ओरैनो गेलेयो जेनेबा मा होनो इखौ फुटबल गेलेयो जोङो भलिबल गेलेयो नङा होमबा नों थां माने आंबो आं गेलेयो आरो नोंथां आंनि गेलेनायाव आं आं बांसिन भलि बलखौनो सिन मोजां मोनो आरो नोंथां आंनि मोजां मोननाय खेलाया भलिबल आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा मा खेलाखौ बांसिन मोजां मोनो ओरैनो?
औ नोंथां। जों बेबायदिनो क्रिकेटजों फुटबल गेलेनो थाङो बांसिनानो।
औ औ उम नोंथां
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा भलि बलाव
औ
मोनसे पटआव खैजोन ओ खै सासेखे मा-मानसि नांगो?
अ बेयावथ' जोङो सयजनखि गेलेयो। ओरैनो माने मानेखि द'जन केे गेलेयो आरो जोङो।
औ औ औ
ओरैनो गिदिर खेलाफोर गेलेनो मोनाखै बेफोराव माबायदि सिस्टेम बेखौ मिथिया आरो नोंथां।
औ
ओरैनो जोङो माने गामि गामि गेलेयो आरो नोंथां।
औ औ औ
माने जोङो आरो माबाबो लायाखै ना मा होनो कस सस लायाखैना नों थां दा बेखायनो जोङो मोनथियो आरो बांद्राय ओम आं मोनथिनायाव सय द'जनखौ गेलेयो आरो नोंथां।
औ औ
ओं बिदि नोंथाङा खेलाफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां दाथ' जों खेलाफोरनि सायाव बुंनो थाङोब्लााथ' जोबोद बाथ्रा दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जों खेलायाव दा जोङो फुटबलखौनो होनबाय जों जों दानियाव कचस खासे मोनगोन कस जिसे जिसेजों जोङो नैजिनैजों मानसि जों गेलेनाय ओ गेलेनायखौ नुयो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
अ बेयाव आरो खासे रेफालि थाबावो साइदआव थाबावगोन रेपालि बिसोर सानै
औ औ नंगौ नोंथां औ।
औ दाथ' इफोरो खेलाया इन्टारनेसनेल जानो थांगासिनो।
औ औ नोंथां औ नंगौ।
औ औ। दा इदिनो नोंथाङा मा खेलाखौ बांसिन सापर्ट खालाङो? नोंथाङा फोरमाय हागोन नामा एसे? दा फुटबल दं, भलिबल दं, क्रिकेट दं
नंगौ नोंथां औ। आङो बांसिन आङो भुलिबल गेलेयो, बेखौ मोजां मोनो आरो बांसिन आङो माबाखौ मा होनो बेखौ फुटबल खेलाखौ आं नायनो मोजां मोनो आरो नोंथां। माने गेलेनो मोजां मोनाबाबो आं बांसिन नायनो मोजां मोनो आरो नोंथां। आं माने आंनि जोबोद इन्टारेस्ट आरो बे नायनायाव नायनो थाखाय। फुटबलखौ बांसिन मोजां मोनो आं। औ औ नोंथां औ। नोंथाङा आरो मा मा खेलाफोरनि माबाफोर मुं मिथिबावगोन नामा?
औ नोंथां दाथ' जोङो जिबायदि खेला नुबोगासि दिनो दङ नोंथां दा आङो क्रिकेटखौनो होनबाय आङो क्रिकेट आवबोथ' बिदिनो ओ जिसेजोन जि-सि-जि जि सेजिसे मानसि नुनो मोनो नङा होमबा नो थां खासेया टिमाव अ बेयाव साब सिटियाव थाबावोसो आरो
औ औ।
बिसोरबोथ' इन्टारनेसेल खेला जायफोरा मानसि दा जुग दानि जुग दानि आथिखाल जुगावथ' मा
औ।
क्रिकेटखौसो सापर्ट खालामनाय नुनाय मोनो।
खालामो नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां।
जेरावबो क्रिकेट होनबाथाय बिदिनो जेरावबो मानसियानो मानसि जाजोबनाय जाबाय। आगोल दा इदि फुटबल जा भलिबल जा बिदि राव जेरावबो सापर्ट खालामनाय नुनोनो मोना नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ नंगौ।
औ दा क्रिकेट होनबालाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा जोबोद सापर्ट खालामो जोबोद थाङो नायनो थाखाय। जा मोनलाय मोनलायलाया जागा जायगाखो।
औ नंगौ दे नोंथां औ।
नोंथाङा इदिनो क्रिकेटनि सायाव मायाबाफोर सावरायगोन जा हागोन नामा?
क्रिकेटनि सोमोन्दैथ' आं जेबो मिथियानो नोंथां। आं माने नायनायाबो जाया नोंथां।
औ औ औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा मा होनो बेखौ फुटबलखौ बहाबा गुबुन गुबुन जायगायाव गोेलेनो थांफेरबाय नामा?
औ नोंथां
औ
औथ' बिदि थाङा जोङो गामि खनलाफोराव गेलेनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ
दा भलिबलनि सायावनो एसे सावरायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ जों औ औ नोंथां खोनादों। भलिबलखौथ' जोङो जोंबो ओरैनो गामिफोराव गेलेयो आरो नोंथां। जोङो द'जन द'जनखि गेलेनाय जायो बेयावबो गोबां गोबां रुल दङ दा रुलफोरखौबो आं बांद्राय मिथिजोबा
औ
जोंबो आरो खस' लायाखैना नोंथां?
औ औ औ।
नोंथाङा बेनि अनगायै माबाफोर सोंनो दंबावो नामा?
हेलौ।
हेलौ खोनादों ना नोंथां? भलिबलनि अनगायै माबाफोर सोंनो दंबावो नामा नोंथाङा?
अ नोंथां दाथ' जेबो कच लायो दे मानो दाबोथ' बाथ्रा मिथिया नङा होनोमबा नोंथां औ बेखौथ' आरो बिदि मिथिहोलाया जबर जस सोंनानै मा मिथिनो मिथिनाया नङा होमबा नोंथां? औ दा होमबा मा होन क्रिकेटनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायना हो नोंथां।
दा जोङो जनबा क्रियेदा क्रिकेट आ औ सब सलियो क्रिकेट आनो बांसिन सप खालामो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
दा फुटबल होननो थाङोबाबो फुटबलाव एसे खम मानसिफोरा दानि जुगाव। जोंनि गामि गामि गामिफ्रावसो जोङो फुटबल गेलेबाथाय मानसि नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ औ।
अ दा क्रिकेट बाथ' जों जेरावबो मानसिखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां औ औ गोबां माने औ
दा बिदि खेला खेला खेला होनबानोदि जि मानसिफोरा गावनि माने इयुन फिउसारनि थाखाय माने जालांनो हानाय मोनसे लामा ओंखारनो हमबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां। माने राइड आरो नोंथां इयो।
औ क्रिकेटानो जा फुटबलानो जा जि खेलायानो जा बेफोराव मानसिफोरा।
औ औ नंगौ।
आयदा लानानै हाबनो नांगोन नङा होमोनथां। दा जेबायदि खेलाफोराव नुनो मोनो।
औ औ।
जोबोद मोजां आरो बेफोरो।
खेलायाबो जोंनो जोबोद मदद होयो नोंथाङा औ औ बुंनोंथां।
दाथ' दाथ' बुहुम वर्ल्ड काप जागासिनो। दङ नङा होमबा फिफा वार्ल्ड काप बेफोरखौथ' जोबोद मानसिफोरा नायगासिनो। दं ओजा जोबाय बेलेगाव उम बिदिनो। बेलेग बेलेगनि माबा हारि बेलेग हारिफोरा। जोबोद फुटबलखौ मोजां नाङो।
औ नंगौ दे नोंथां औ मोजां मोनो।
औ।
आंबो जोबोद मोजां मोनो फुटबलखौ नोंथां बिराद मोजां। मोजां मोनो आरो नायनो आङो इन्टारेस्ट मोनो आरो। नोंथाङा दासान्दि फुटबल गेल औ औ नोंथाङा दासान्दि। फुटबल गेलेगासिनो दं नामा ना गेलेनायखौ बन्द' खालामथारदों।
अ नोंथां बिदिनोथ' फुटबल गेलेनायखौथ' जों बन्द' खालामनाय जाबाय।
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों औ ओमफ्राय जोंनि इयुननि थाखाय। मानसिनि थाखाय माने जोंनि खेलाया माबायदि गोनां नोंथाङा फोरमायनाांनो हागोन नामा।
अ नोंथां बेथ खेलायथ। गोनांथ नङा होमबा नोंथां जाय खेलानिफ्राय मानसिआ। गावनि जिउखौ दाना लानो हायो नङा होमबा नोंथां अन बिनसा जौसानि थाखाय।
औ औ।
दानि दानि जुगाव नुनो मोनदों नोंथां गामि नि गथ' गथायफोरा आगोल जिबायदि फिल्फोराव फायनानै हारथिंला बायनानैे जै। दसे समाय गावनि माबाखौ देहाखौ मोजां लाखि मोजां मोजां जालाङोमोन आरोना खेला गेलेनायनि सायाव जे खारथिंलायलाब देहाफोरा स्ट्रं थायोमोन मोजां जायोमोन गावखौनो स्ट्रं मोनो दानि जुगाव बिदि नुनो मोनला नङा होमा नोंथां।
नुनो मोनला नुनो मोनला नोंथां आरो
औ।
औ औ आरो गोबां गोदो गोदायनि गोबां खेलाफोरनि मुंखौथ' जों मोनथिनो थांबावलासो। नङा होमबा नोंथां माने गोमालांनाय बायदि जालांन नोंथां।
औ।
गोबाङानो दानिया बेफोर खेलाखौ गेलेनो नागिरला माने। खोनन्थिलांनोबो नागिरला जायनि जाहोनाव बेफोर खेलाफोरनि मुंफोरा गोमालांनो हमबाय उम। नोंथाङा गोदो गोदायनि माबाफोर खेलाफोरनि मुं मोनथिगौ नामा?
नोंथांनो खेलानि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दाथ' जोङो समनिबो आंखाल नङा होमबा नोंथां
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।
दा होमबा लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
बे गोजोन्थों औ।
औ गोजोन्थों।
दे नोंथां गोजोनथों।